फोरों दा नोंथां औ खोनादों नोंथां खोनादों औ
ओ जोङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो नामा
सावरायजागोन नोंथां
औ ओ गोजौ सोलोंथाइ लानाय बिनि सोमोन्दै जों सावराय नामांकन? फंनैसोनो
सावरायजागोन नोंथां औ
औ ओ नोंथाङा गोजौ सोलोंथाइ लानायनि सोमोन्दै ओरैनो मोनदांथियाव
आंनि मोन्दांथियावथ' गोजौ सोलोंथाइखौ लानांगौ बयबो लानांगौ लानांगौ नोंथां लानांगौ। औ माने खायफा ओरैबायदि बुङो आरो गोजौ सोलोंथाइखौ खालि माने साख्रि मोननो थाखायल' लायो बेबायदि होननानै बुङो आरो
नथाय औ सोलोंथाइ लानाया माने सुबुंनि जिउआव गोनांथार आरोना गोबां माने मिथियै बाथ्राफोरखौ मिथियो माने गियानि जासिनो आरो एसे गोजौ सोलोंथाइ लायोब्ला
औ नों खेबसे सोलोंथाइ लानो नायनि उनाव बिनिफ्राय माने ओ दोरोदनाय नङा आरो नोंनिफ्राय गोमानाय नङा बेबायदि मोनसे बुंनाय दंमोन ना
औ नोंथां
सोलोंथाइ आयदायाव जोंहा बिदि मोनसे मोनदोंमोन इंराजियाव बेखौनो बुंदों इडुकेसन इज ए लाइफ लं प्रसेस होननानै बुंनाय जादों। ओ सोलोंथाइया माने बेबायदिनो नोंथां बुंनाय बादिनो औ सो नोंथां बुंनाय बायदिनो सोलोंथाइया माने जोङो गो नांथार जिउआव सानफ्रामबो बोरै माबोरै थायो जोङो बा
औ
बे जायगायाव माबायदि थांनांगौ बबेयाव माबायदि थानांगौ बेफोर गासैखौबो जोङो सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो सोलोंनो हायो आरो
औ नोंथां औ
औ जों मोननो हायो मानसिया माने सोर मानसि दि रायलायनांगौ माबायदि थाहैनांगौ बेफोरनि माने गियाना एसेबाबो खम जायो आरो सोलोंथाइ गोनां मानसिजों रुजुनाय बेबायदिखौ जों मोननो हायो। औ जों जेरै नायनो हायो औ
दे बुंग्रो नोंथां
जेरै जों नायनो हायो बबेबा द दखानफ्राव सोरबा गारि दड्राइभारजों बेफोरबायदि रायलायनाय समाव जोङो नुनो मोनोदि सोरबा बायदिया जानला मानला रायज्लायो माने सनमान होआलासिनो मान होआलासिनो आरो औ औ नाथाय बेबायदि समाव जों ओरैबायदि मोननो हायो जुदि बिसोरजों मोजाङै जोङो सनमान होनानै रायज्लायोब्ला बिथांमोनहाबो मोजाङैनो रायज्लायफिनो बेबायदि मोननो हायो जुदि नोंथाङा जानला मानलायै रायलायोबा बिथांमोनाबो ओ गोसोआव मोजां मोननानै फैनाय नोङा आरो बिथांमोनहाबो मोजाङै रेसपन्स होनाय नोङा मोजां रायलायफिननाय नोङा बेबायदि जों मोननो हायो आरो
औ नों नों मोजां रायलायब्लासो बिसोरबो मोजां रायज्लायफिनगोन
औ बेबो सोलोंथाइनि थाखायनो जायो होननानै आं सानो आरो बे नंखागौबो बाथ्राया
नंगौ नोंथां नंगौ
आरो बिनिफ्राय
बेनिखायनो जोंनि साफ्रोम सुबुंनि जिउआव माने सोलोंथाइया गोनां आलादा बेफोरनि थाखायनो
औ
औ नोंथां आं नोंनाव मोनसे सोंनि गोजौ सोलोंथाइ लानायाव गोरिबा हेंथा होयो नामा नोंथां नोंथांनि
गरिबा औ गोजौ सोलोंथाइ लानायाव गोरिबा ओ हेंथाखौथ' होयो हेंथायाथ' जोंना जेरावबो थायो जेरावबो जेथिंबो हेंथाया जोंखौ हेंथा होबाय थायो आरो जेंनाफ्रा हेंथा होबाय थायो जोंखौ नाथाय जों बे जेंनाखौनो सौसिनो नांगोन
औ बेखौ सौसिनो हाबासो माने जिउआव औ जाफुंसार जानो हागोन आरो ना नोंथां।
औ नंगौ बिखायनो गेदेमाफोर फोरा मा बुंदों सुंद'यैनो सोलोंथाइ लानायाव सोरनिबा गोरिबथिया रावखौबो हेंथा होनो हाया होननानै बुंदों आरो
औ नोंथां औ
औ मानोना ओ नाजानाय थायोब्ला जेरावबो जाफुंसारनायखौ मोनो आरो
औ नोंथां
जों बिखौ जोंनि समाजावनो मेरला बिदिन्थिफोर मोननो हायो आरो गोबां गोरिब गोरिबफ्रानो फोरोंगिरि जालांनाय ओ कलेजनि लेक्सारार जालांनाय आरोबाव बिदिनो बिजनेसमेन ओ गिदिर गिदिर डक्टर इन्जिनियार बेफोर बायदिबो जाहैनायसिम जों मोननो हायो आरो।
औ नोंथां औ
औ ओ नाथाय जोङो ओरैबायदिबो मोननो हायो सोलोंथाइ लानायाव गोरिबथि जोंहा गोरिब रांखावरि ओरै बेबायदि सोरबा बायदिया फरायनायखौ ज्राब गारनायबो मोननो हायो आरो जोङो नाथाय बेबायदि मोननाया मोननायखौ बेबायदि खालामनायखौ जोङो गिख' होननानैसो बुंनांगोन आरो गिख' गावनि सायाव फोथायनाय गैयि बेबायदिसो होननांगोन आरो जोङो मानोना गोरोनथिया हेंथा होनो हाया जों गोबां बिदिन्थिफोर मोनखाबाय जोङो
औ
गोबां गोजौ गोजौ सोलोंथाइ लालांनानै खस्थ' मस्थ'यै सोलोंथाइ लानानै बिदिनो डक क्टर इन्जिनियार ओ कलेजनि लेक सा गोबां मोनबो
औ औ
फंनैसो बुंनो हागोन ना ओरैनो
औ आंबो बेखौनो बुंगोन माने गोजौ सोलोंथाइ लानायाव गोरिबा माने हेंथा होआ बेखौनो बुंगोन आरो आंबो नोंथाङानो बुंखाजोबबाय दानि औ
औ नंगौ
आरो ओ सोलोंथाइ लाबोनानोदि साख्रि मोनथारनांगौ बेखौ नोंथाङा सानो नामा एबा ओ
आंनि मोन्दांथियाव माने औ सोलोंथाइ लायोब्लानो माने साख्रि मोनथारनांगौ बे नङा आरोना आंनि बादिब्ला मानोना साख्रिनि अनगायैबो जों गोबां खामानियावनो माने जाफुंसार जानो हायो साख्रिनि अनगायै जेनेबा बिजनेस फोरानो होन न'आव थानानैनो मावनो हायो बेफोरखौबो बिजनेस मावनो थाखायबोथ' नोंनो लेखा रोंखानांगोन ना एसे एनैब्लाबो गोरों जाखानांगोन जेस सेनो गोरों जायो इसेनो नों गिदिर बिजनेसमेन जाहैनो हागोन लासै लासैनो
औ
साख्रि साख्रि मोनथारनांगौ बे नङा आरोना औ नोंथां औ
बेयाव दाजाब दानख'नि बाथ्रा थाबाय ओ आरो बेबायदिनो लिरनानै दोननाय मानिबा लिस्ट खालामनाय बेफोरनि बाथ्रा बो फैबाय दा आजिखालि जों आथिखालाव नुनो मोनो दख सासे दखानि जानो नोबो गलादार जानो थाखायबो जोङो मा नांगौ ओ सोलोंथाइखौ नांगौ आरो जोंनो।
सोलोंथाइ नांगौ औ नोंथां
औ जों मोननो हायो जेनेबा ओ मैगं दखानावनो नाय ओ जेनेबा थाइसे ओ थालिर फाननायाव जोङो ओरै बुङोब्ला जुदि थालिरा मोजांथार केलसियामाव बेहाय बुरजा दंथारो होनोब्ला थ जों जानाय नङा मानोना जोंहा थालिराव मा थायो प्रथिनसो थायो ओ जोंहा केलसि सियामा बबेयाव थायो होनोब्ला नारें लेबुआव थाहैबाय खमलायाव थाहैबाय बेबायदिनो आरो औ आरो गाजरफोराव जोंहा मा भिटामिन थायोमोन नोंथां
आङो गाजराव मा फिटामिन थायो बेखौ मिथिया नोंथां
औ गाजाराव भिटामिन ए थायोमोन ना नोंथां
औ औ नंगौमोन खोमा नोंदां आं माने एक्जेक्टलि मिथिया आरो बेखौ
जों आथिखालनि जुगजों गोरोबनो थाखायब्ला मैगं सासे मैगंनि दखान होनोब्लाबो जोंनो बेफोरनि गियाना थानो नांगोन आरो बेखायनो जों रमानांगोन लेखा रोंनो नांगोन आरो गोजौ सोलोंथाइ औ आरो बेनिफ्राय नोंथां ओ ओ साख्रि मोनाब्ला सरखारि साख्रि मोनाब्ला जोंहा ओ आबाद बिथिंजों थांनो हायो आबाद बिथिंआवबो जोंहा
औ नोंथां औ
नोंथां औ नोंथांआ बेनि बागै फंनैै बुंनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां हागोन जेरै जोंनो आबाद आथिखालावथ' माने आबाद मावनाया गोदोनिफ्राय अनेक सोलायबोबाय आरोना माने ओ मा होनगोन बेखौ गोदोथ' नांगोलजोंसो हालौवोमोन आरो दानिआ ट्रेक्टरजोंसो हालौवो
औ
आरो बिदिनो आबाद मावनायाबो नांगौबायदि जेरै हासार बेफोरबायदि सिगांआवथ' बिदि बारा बाहायनो रोंआमोन ना दानिआ लेखा गोरों जानानैसो एसे एसे सोलायबोबाय आरोना बिगासे हायाव बेसेबां बेसेबां ज'खानि हासार होयोब्ला आबादा मोजां जायो मा मा मुलि बाहायनांगौ बेफोर बेफोरनि सोमोन्दै सिगांनि माने गोदोनि सुबुंफोरा बारा बेफोरनि बागै बारा मिथिआमोन आरो
माने गोदोनि समाव बांसिनानो लेखा फरायामोन नालाय
औ।
दानिआ आरो औ गासिबो सुबुंआनो लेखाखौ एसे एनैब्लाबो रोंनाय जाहैबाय बेनिखायनो बिसोरो ओम आथिखालनि सुबुंफोरनिआव माने एसे बांसिन गियान दं आरो आबाद मावनायावबो सिगांनिख्रुइ
औ जों नुनो मोनो ओ जायफोरा दा ओ लेखा रोङि बा लेखा फरायि गोदो लेखा फरायबोयै बिथांमोना दासिमबो जोंना दोरोंआरि खान्थिजोंनो आबादफोरखौ मावगासिनो दं ओ बिथांमोननि दिहुन आबादनि दिहुनथाइखौ नायोब्ला जोङो मोननो हायो हायो बिथांमोननि आबादनि दिहुनथाइआ बै दानि बिगियानारि आदबा खम जायो आरो रुजुनायाव बेबादिखौ जों मोननो हायो नाथाय जेब्ला जों बिगियान आरि आदबजों मावगोन अब्ला जोङो दिहुनथाइआ गोबांसिन जागोन आरो दोरोंआरि खान्थि
औ नोंथां औ औ
आरो बिनि उनाव नोंथांआ बे आबादजों माबोरै जौगालांनो हायो रांखान्थि बिथिंआव बिनि सोमोन्दै फंनैसो बुंनो हागोन नामा
ओ आबादजों जौगानो हायो होनोब्ला ओ आबादखौ जेनोबा गोबां बिबांनि मावनानै बेफोरखौ माने फालांगि खालामनो हायो आबादनि आबादनि दारैबो माने गोबां मावनानै बेखौ गुबुन जायगायाव माने साप्लाय हरनोबो हायो
औ
बेजोंनो जोङो रांखान्थिबो खामायनो हायो आरजिनो हायो रांखान्थि
ओ नोंथां मोनसे बाथ्रा औ मा होनो ओ जोंना आथिखालाव आबाद मावनो बाग्रा मानसिफोर ओंखारबाय आरो गोबां मानसिफोरानो आबादखौ मावनो बासै दा बे समाव जुदि आबादारि जायोब्लाबो जोङो आबादजों ओ गोबां रांखावरि खामायनो हागोन बेखौ नुहुरो आरो जोंहाथ' ओ जानाय आदार औ जानाय आदारा मालाबा बन्द' जागोन बेबादि बाथ्रा जानो हायाना नोंथां?
औ नोंथां जायाबानो थांनानै थानो हाया
औ औ बे बाथ्राया
औ।
जोंना होनबा आबादनि ओ डिमान्डआ बारायलांगासिनोसो दं नाथाय। आबादारिफोरा बा आबाद दिहुनग्राफ्रा खमाय लांगासिनो दं।
खमायलांदों औ औ फारसेथिं आरो सुबुं अनजिमायाबो बारायगासिनो दं।
औ नंगौ।
औ।
दा बेबायदि समाव जोङो जुदि आबादारि जायोब्ला नोंथांमोननि बै डिमान्डफोरखौ सुफुंनायाव गोबां जोङो रांखावरि। बिथांमोननो आबादफोरखौ आबाद फसलफोरखौ साप्लाइ खालामनानै गोबां रांखान्थि रांखावरि बुथुमनो हागोन आरो बेबायदि नोंथां आंनि गेजेराव
औ।
बेनिखायनो दा आथिखाल सोलोंथाइ लानाया जोबोद गोनां आरो बैफोर माखासे बाथ्राफोरनि थाखाय जोंनि समाजाव जुदि गोजौ सोलों थाइ गैयाब्ला बेफोराव जोङो जेंना सोमजिगोन आरो
औ औ
बेनिखायनो सोलोंथाइया जोबोद गोनांथार आरो
आथिखालनि जुग
औ नोंथां ओ जोंनि औ नों नोंथां जोंनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा
औ नोंथां औ समाबो जा जाबाय नों सोंना गोजोननाय थाबाय नोंथां।
ओ औ गोजोन्थों नोंथां गोजोन्थों
औ।